हेल
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
अ
औ ओ बिदिब्ला जों औ औ दासान्दिथ बेफोरबायदि जेबो उसुबिदा जाया खै ओ बेमार आजारनिबो दासान्दि मोजाङैनो दंथयो नोंथां ओमफ्राय नोंथांनियालाय माथो खबर?
गेजेरावनो दं नोंथां। मालाबा दुखु मालाबा सुखु खौ दिनै बिदिनो सुखुआवनो दंथयो नोंथां
औ औ ओ दुखु सुखुनि खोथाखौलाय माथो सावरायबाय थानो जोंथ मिथिखायो। जों जुदि ओ। जों जुदि फैबाय थानाय इयुनखौ सानोबा आरो लोगोसे जोङो बांद्राय जुदि जोङो माबा मोनसे खोथाफोरखौ जों जुदि सानबाय थायोब्ला अब्ला जोंहा दुखुआ फैखायो नोंथां नङा होमब्ला? बेनिखायनो जों हायोब्ला जेनेबा। अब्ला जोङो जा प्रेजेन्ट सिसुवेसन बा जा सोलिबाय थानाय सम बेजों लोगोसे जोङो ओ रंजानो नाजा नांगौ लोगोसेनो जोंहा जुदि जिउआव माब्लाबाफोर माबाफोर जुदि प्रब्लेम जायोब्ला अब्ला बेखौ जोङो सानबाय थानानैथ जोङो जेबो लाब गैया नङा होमब्ला नोंथां? जाहाथे जोङो फारस्ट नेयो जा ओ बिना सम फैगोन बायदि मोनो अब्ला बेफोर समखौ जुदि नेयोब्ला जोङो बे समजों लोगोसे जोङो थाफायोब्ला गावनो गाव बेफोर जोंनि जा प्रब्लेम बेफोर हारसिंनो ओ मोजां जालाङो होनना आं सानो आरो नोंथां।
औ ओं नंगौ नोंथां।
औ-औ होमबा जोङो ओ जोंनि गुबै आयदानि सायाव फैनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां थारैनो फैजागोन।
औ औ बिदिब्ला जोङो दिनै ओ मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों होमबा नोंथाङा
नों दिनै आंनि मथेबा माइ गायज्लाय गायनायनि सायाव रायज्लायनो सानदों
औ-औ नोंथां बिदिब्ला ओ माइनि सोमोन्दै जिहेथु जोंहा ओ बरफोरा ओ माइखौनो गायनानै थांनानै थाबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो दा नोंथाङा अब्ला ओ गोदो गोदायनिफ्राय ओ दिनैसिम मा बायदिहाय गायबोखो आरो माबायदिहाय दिनै ओ जोङो बेसिबां थाखोसिम जों दावगानो हाबोखो आरो जोङो माबायदिहाय गोदो गोदायनिफ्राय माइ गायबोखो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
थारैनो नोंथां। बुंनों थाङोब्ला गोदो गोदायहा लागैनिफ्राय दिनैहालागैसिम माइ गायनायनि सायाव रायज्लायोब्ला अनेक सोलायबाय गोबां सोलायबाय होननानै जों बुंनो हायो। बेजों लोगोसेनो जों जों दंफायो बिगियानारि बे बिगियाननि हेफाजाबै जोंनि माइ गायनाय आबाद मावनाय गोबां सो सोलायबाय गोबां जौगानाय थाखोसिम मोनफैबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो मानोना गोदो गोदाय जेरैबायदि आबाद मावोमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव बै आबाद मावनायफ्राय गोबां सोलायबाय मानोना आथि हेलौ, मोनसे दुब्लियावनो मोनसे हायावनो मोनसे मोननैल' आबाद माव जाया गोबां आबाद मावनानै बोसोरावनो गोबां मुलाम्फा लानो हानाय जाबाय।
नंगौ नंगौ नोंथां।
बिदि साननो हानाय गोहोआ गोदोहालागै गैथवामोन नाथाय मानसिनि साननो हनो हानाय गोसोनि गियान बांनो हानाय लोगो लोगोनो बैफोर दब्लायसे हायावनो माइ गायनायनिबो सोलायै गोरान खेथि मावनो सोलोंबाय। बेनि अनगायैबो गोबां बायदि बायदि मुवानि फिफां लाइफां आरो बायदि बायदि गाय गायनानै मुलाम्फा लानो हानाय जाबाय खम समनि गेजेरावनो लोगोसे बे फोरखौ हेफाजाब होग्रा जेरै ट्रेक थर हाल बायदिसिनानिबो गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय मानोना गोदो-गोदाय मोसौ मैसो हाल जुंगाल लागायनानै हालोवनाय जायोमोन खस्थ मस नि गेजेरजों नाथाय आथिखालाव खम समनि गेजेरावनो बिगियानारिनि सोनथिजों बिनि हेफाजाबै खमसम समनि गेजेरावनो गोबां हाखौ एवनो हानाय जाबाय गोबां खम समनि गेजेरावनो माइ गायनो हानाय जाबाय।
औ
मानसिजों मानसियानो गायोमोन फुयोमोन माइ बायदि बायदि नाथाय आथिखालनि जुगाव गासैबो बिगियानारिनि हेफाजाबै मेचिनजों फुनो हानाय खोथियाखौ माइ गायनो हानाय जाबाय माइ हानो हानाय जाबाय बेफोर गासैबो बिगियाननि हेफाजाबै जादों होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ औ
दा बेनो जोङो बिगियानखौ जोङो जोंनि जिउनि गोबां हेफाजाबगिरि होननानै जों बुंनो हायो आरो दानि जुगाव। मानोना बियो जोंनि थार आदारनि सायाव गोबां हेफाजाब होनायनि थाखाय नोंथाङाबो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां
रोखोमै गायनाय जायोमोन सिगाङाव माबायदि रोखोम गायनाय जायोमोन
औ औ नोंथां गोदो गोदायथ' जों मिथिखायो ओ बेफोरबायदिनो नांगोलफोरजों हालेवनानै माइफोरखौ गायनाय जायोमोन। लोगोसे ओ दिनै समाव जोङो ओ ट्रेक्टर बायदिसिना बाहायनायखौ नों थाङाव दानि फोरमाय खालामलांखाबाय
औ
जोङो दिनैनि समाव जोङो बायदिसिना जोङो बुंनो थाङोब्ला दिनै ओ जोङो खोथियाफोरनि खोथाखौ फोरमायनो हायो जों खोथियाखौ गोदोहाय दुब्लियाव जोङो ओ हालेवनानै बा ट्रेक्टर दिनैनि समाव जोङो बेफोरबायदिनो फैयो आरोना। नाथाय दिनै ओरैबायदि गोदान फैदों जोंहा मोनसे आगजु जायनि गेजेरजों जोङो खोथियाफोरखौ ओ दिनै फुनायाव जोंहा गोबां खस्थ जायो। बेनिखायनो जोंहा दिनै मोनसे ओरै टिकनि ओ मोनसे आइजें फैदों जायआव जोङो ओ जेबो हाल एवलायनाङा जोङो बेवहाय जोङो हाखौ एसे गुन्दै खालामनानै होनानै दै होनानै बेवहाय जों जुदि माइखौ फोनानै होयोब्ला जोङो गोरलैयैनो जों खोथियाखौ ओ खस्थ खालामालासे जोंङो फुनो हायो।
औ
जोंनि गेजेराव ओ गोबां जौगानाय लाबोदों मानो होनना बुङोब्ला बेफोर फैनायजों लोगोसे बेफोर दाजेमफोरा जोंनि जिउआव फैनायजों लोगोसे सुबुङा ओ मोनसे खामानियावल नांथाबनानै थानायनि अनगायै गुबुन गुबुन खामानिखौ जों मावनो हायो जिहेथु दिनै बिगियाना खम समनि गेजेरावनो ओ खामानिफोरखौ मावफुंनो हानाय खालामनानै होनदों। दिनै जेहेतु जों ओ आबादफोरा दिनै जोंहा गोबां गोबां रो खोमनि हाइब्रिद माइ आबाद ओंखारदों। जेराव जोंहा गोबां रोखोमनि माइ जानाय खौ नुनो मोनो। जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि ओ गोबां रासायनारि हासारफोर बाहायनायनि गेजेरजों लोगोसे जों दिनै गोदान गोदान ओ टेकनिक जों जोङो माइ आबादफोरखौ मावनायनि थाखाय जोंहा दिनै गोबां रोखोमनि ओ माइफोरखौ जोङो ओ गुबुनफ्राव जुदि जों साप्लाय हरनो हायोब्ला लोगोसेनो जोङो ओ एसे हायाव मावनानै ओ जुदि जोङो गोबां रोखोमनि रां आर जिनो हायोब्ला दिनै ओ जों जोंनि ओ नखराबो जौगागोन लोगोसे जोंनि ओ ओनसोलजों लोगोसे जोंनि हाथाइ बाजार ओ जौगानायजों लोगोसे दिनै जोंनि हादोराबो दावगाफानो हागोन। दिनै बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दिनै ओ दैनि खोथायावनो बुं गोदो गोदाय जोङो ओ दैफोरखौ जोङो ओ खोथियाफोर आव होनो थाखै जोङो गोदो बाल्थिंफोरजोंसो रोगायोमोन। जिहेथु जोंहा ओ गोदो गोदायनि समाव जेराव दंग दङ, बेवहाय जोङो दंग फोरनि फ्राय दैखौ लानानै थाङोमोन। खोथियाबा माइफोराव जुदि जोंहा अखा हायामोनब्ला अब्ला दि नाथाय ओ जेराव दंग ओ गैया बा दैमा दैसा गैया बेहाय जों बालथिं फोरजोंबाबो रोगानानै जों खोथिया फोनायफोरखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय दिनैनि समाव जोंहा ओरै बेबायदि ओ दावगाबाय जोंनि बिगियाना जेराव जोंङो ओ बायदिसिना जोङो दाजेम दिहुननाय नुनो मोनो बिगियानखौ जेराव जोङो मिचनफोरनि खोथाखौ बुंनो हायो। दिनै डलिभारि पाइपफोरजों जों जेसेबां गोजानाव दै लांनां गौआनो जाया मानो जों बेवहाय जोङो पाइपनि गेजेरजों जोङो पाइपनि गेजेरजोंनो जोङो दैखौ लांनानै जोङो हैनो हायो। जोङो बायदिसिना जों माइनि खोथाल नङा, जों बायदिसिना जोङो कबियानो जा, आलुआनो जा बा बायदिसिना जों बे जा जों दैखौ होनो हायो आरो दिनै ओरैबायदि मोनसे ओ दिनै दाजिम ओंखारबाय जायनि गेजेरजों जोङो मटर बायदिसिना जों दिनै ओ लांनानै जोङो पाइप लांनानै जोङो आबाद फोथाराव जों दिनै ओ पारमानेन्टलि जोङो गायसंनानै लानो हायो, जेराव जोङो सुइस सेरबानो जोङो आबाद फोथाराव हारसिंनो फाव फाव दैफोरा आबाद फोथाराव नांला-नांहैखायो। जों जुदि बेफोरखौ दिनै ओ जोंनि ओनसोलाव जुदि जोङो गामि ओनसोल ओनसोलाव ओ माइ फोथारानो जा एबा बायदिसिना जोङो ओ आबाद मावनायनि खोथायानो बुङाबानो बेवहाय जुदि जोङो बेफोर ओ जौगानाय जुदि टेक्नलजिखौ जों बाहायोब्ला जों गोरलैयैनो ओ जों जौगाबावनो हाग बोन बेफोरबायदिनो ओ जोङो दिनै माइ आबादनि मावनायनि सोमोन्दै ओ खोथा सावरायनो हायो। दिनै ओ माइ आबाद मावनायनि खोथा बुं। थाङोब्ला दिनै आरोबाव मोनसे जोंनि गेजेराव ओ नंगौ दिनैनि सुब समाव गोबां ओ बिगियाना टेक्नलजिनि गेजेरजों दिनै टेकनिकनि गेजेरजों दिनै दासिम दिहुनदों नाथाय दिनै माइ हानायफोरा मेसिनफोरा जोंनि गेजेराव दिनै मोजाङै बाहायजान हायाखै मानो बुङोब्ला खायसे दुब्लि फोथारा बेबायदि ओ मोनसे प्रब्लेम जायो जेराव ओ सोरगिदिं जोंहा जिहेथु जोंहा गुवार फोथार दङ जेराव माइ आबाद मावजोबनाय जेराव जुदि गेजेराव जुदि दखरसेल माइ मोननानै थायोब्ला आरो बेनि साइडनिया जु गोथांब्ला बेयाव थांनानै हाहैनो हाया आरो जेनेबा बे माइ मेसिनफोरा बेफोर प्रब्लेमफोरा फैयो दा जिहेथु जोङो माइनि सोमोन्दै रायज्लायबाबो जोबा दा नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायना होबाय माइनि सो सोमोनदै दा बिदि समाबो गैला जिहेथु बिदिब्ला
औ औ। जागोन नोंथा आं नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय। फोरमायना होनायनि थाखाय।
औ औ दे दे नोंथां। औ औ।